ओइ आदा
औ बुं नै फंबाय
बै माबाखौसो मबिलनिखौसो सोंनो आद्रा थाबायना दाख्लै।
औ दे सोंजां
उम माब्रै माब्रै जायो।
माने मबेल सोलोंनाया आरो ना। आंहाबोथ' जेनेबा लोगोबो गैखायामोन। ओमफ्राय आङो ओम लकेसन ट्रेक खालामना गुगोलाव नायनानै जेनेबा जागोनना।
ओ।
ओमफ्राय दा खबर लाबाय। खबर लानानै बेसे बेसे थाङो फैफिनबाय आं। बिदिनो लोगोजों थाबाय आं।
ओम जंहा गुवाहाटि आव ना?
गुवाहाटियावनो लोगो दंखायो नालाय आंहा बै समाव।
औ
बे बेयाव थाबाय ओमफ्राय आङो आरो दाबसेबाव इन्स्टिटिउट जों सावरायबावबाय आरोना।
ओ
माने आंना एसे फिसफोरा खमाव जाबा हामगौमोन होननानै सानदोंमोन आरो आं।
ओ
राय्लायबाय ओमफ्राय ओमफ्राय बे आंना निया थारथियानो। मे होनेबा थामजि रोजा। ओमफ्रायथ' बेनिफ्राय जेनेबा जेनेबा बार्गेनिं जाया नालाय बेयाव
ओं
उम दा आरो गुबुनाव आं सावरायदोंमोन आरो ओमफ्रायथ' गुबुुनना सावरायनायखो जेनेबा फिक्स खालामनाय जायासै आरो
ओम
ओमफ्राय आरो लोगोजों आंजों गाबोन बायसेआव माने नेक्स्ट दिनाव थांफिनबाय आरो बेयावनो।
ओम
ओमफ्राय थांनानै एडमिसनखौनो लाबाय आरो
ओम एडमिसन बेसेबां लायो?
एडमिसनाव जेनेबा नोङो जेसे होयो बे थामजि रोजानिफ्रायनो जेनेबा नोंनि उनाव दानख'नाय जागोन आरों नों बेसे होग्रोयो आरो
उम
हमनाला नोङो बा रोजा होबा नैजिबा रोजाखौ नोङो खोन सेयावनो होयोना नों साननै सानथाम बिदि थानानै होलांबाय थायो नोंनि खोथा आरो ओमफ्राय आं बिदिनो बांद्राय होआसै आंबो बा रोजा सो होग्रोबाय आं ओमफ्राय दा बिसोरो मासाव पन्द्र' दिनल'सो फोरोङो नालाय।
मासाव।
ओफ्राय फन्द्र'नि दिन ओमफ्राय बेयावनो जोबगोन आरो ना फन्द्र दिनावनो जोबगोन आरो टाइमा फुंनि नौथानिफ्राय सारिता पासथासिम
उम
दोखो दोखो फोरोंगोन आरो
उम
उम माने एसे रोंखानायफोरा थांबा साबसिन जायो आरो ना
उम उम उम
एडभान्स लेभेल ना बि जेनेबा बेसिकथ' एडभान्सआनो होमबाबो एडभान्स लेभेल आरो बांसिन बेसेखो बेसिकखौ बांद्राय जेनेबा नरमेल गोरलैयै फोरोंबाय थाया आरोना एसे बेसिकल' फोरोंना होगोन एसे जेनेबा दा गुबुनाव लाबथ' जेनेबा बेसिक लाबथ' गोरलै बेसिकखौनो फोरोंबाय थागोन आरो
औ
गोबावहै खिन्थु बेयावबो बेसेख सानब्रैसो लानानै एडभान्स लेभेल दडाइरेक्ट थांगोन आरो
ओ
उम ओमफ्राय आङा थांनाया एसे लेट जाबाय नालाय ओ सय सयदिन बारबायमोन आर ना
उम
बेनिखाय आंखौ बुंबाय नों बेसे हायो सोलोंदो बांद्राय सिरियास लानांला ओमफ्राय दा नेक्स्ट मान्थनिफ्राय नोङो निफ्राय फैदो होनबाय आरोआंखो उम ओमफ्राय आंबो बैसोर बुंनाय बायदिनो खामबाय
ओ
माखासे गोरलै गोरलैफोरखौ सोलोंना लाबाय बांद्राय गोराख आङो बांद्राय खर'आव सोआसै आरो
ओ
उम
दे दे
औ
ओमफ्राय
ओमफ्राय आङो औ ओमफ्राय आङो न'आव फैबाय फैनानै ओमफ्राय ने माननि पन्द्र' थारिखखौ नेबाय आं सहैनाया नो मोनबाय आरो पि जियाव पि जि थाहैदोंमोन आरो आं
बिसिनियावनो
औ बे इन्स्टिटिउटनो लान पि जिआव ओमफ्राय मोजां जायगाखौ बासिनो मोनबाय आं गरम बोथोर नालाय फेननि सिटानो थाबाय आं ओमफ्राय बिदिनो क्लास लानो थाङ आरो सानफ्रोमबो दुइ किल'मिटार जायो
दुइ किल'मिटारसो
बासजों थाङो माब्लाबा बिदिनो थानाय जायो नालाय ओ
बेनो इन्स्टिटिउटआ टेगगुरु नामा?
औ टेंगुर
आं नायदोंमोन बेखौ इउटुब
उम उम जैयामाम
जायगानि नामा बेम बेानो मान बुं लै बिखौ लाभटकिया
लाखटकिया आं बे जायगाया नामखौ बुंनो हाया हायाामोन लोगो गोराथार
ओम
लाखटकि
लाटकिया
उम मोजां होनो बेयाव माने खाथियावनो मबाइलनि पार्टसफोर गासैबो मुवा बेसादफोरख खौनो मोनजोबो नालाय गाव मोनगोन
बेसेबांसो रेन्जनि थायो मानसिन माबाफोरा डिसप्लेफोरा
दिसप्लेया बेयावनो म गाव गाव कम्पानि आरो ना बिराद
उम
दिसप्लेम ब दिसप्लेयानो थाजोबगोन बे होननाय जायगायाव
मा होनदों
दिसप्ले बा दिसप्लेखौनो
बे मोनसे दखानावनो
खोनायासै
ए बांद्राय बेलेक बेलेक गला आरो
अम
खोनादों
औ औ
मोनसे दिडिसप्लेयानो सातथा आदथा मबेलाव सोलियो
औ मोन से दिसप्लेयानो न
नां बार बायसा मोनसे थायो आरो
उम
मोजां खामानिया
खामानिया मोजां आ बेखौनो एसे सानदोंमोन फंबायखौ गरनो
इनकाम दंमोन जोंनि मार्केटखौ नायनाथ' मोजां इनकाम दं होने
उम माने जोंनावहाय दि एदभान्स सिभिलनि गैया नालाय
औ माने एदभान्स खस्थ'थार नङा
मा होनदों
ए खस्थ'द्रायोना बेनिखाय मावा आरो बांद्राय रिसक लाया एडभान्सखौ हायो सोरबा सोरबा सि मावा मेने खस्थ' जायो फिसा फिला मावनायावनो गोबां फिसा फिला मावनानै गोबां मोनखायो ना
औ दिसप्लेफोरावनो मोनोना बहुद
एसे ओमफ्राय बि खैफोरारख न बेनो सोलायनाय फोरावनो जाखायोमोने तायमाफोरावनो थो जाखायो ओमफ्राय बांद्रायगि गिदिर बेमारब्ला गालांनांगोन बेफोरबायदिबोमोन आरोना बेलेगनो हरसिगोन आरो गावगाया दांला माथा बर' नख खालामना‌ लाबा गावनिखौ
बेखौ बेलेगनो हरोबब्ला बिसोरनि टेकगुरु इनस्टिटिउटवनो हरजागोन न
हरजायो बांद्राय लायोना इसोरो नों औ नों सोलोंनाय टाइमाव लांजायो नोंखौ थाइसेबो लाया पार्टसफोरनिखौङो।
औ।
लोंङै टायमाव हुथुमना लांजोबनांगौ।
अ।
उम होमबाना नोंहा बिथिं रिपेयारनि बिथिं सार्स लानानै नोंहा सोलोंनायनि ओंखारहैस्रायोयो सोरहाबा सोरहाबा।
अ।
बुरजालांनो हाबा मबाइलखो। उम लां खा नांगौ बेसे दोङो बोननानै
ओं। मबाइलाथ' दोङो बहुद दोङो आंनावनो गंथाम दङो दायो।
औ औ। माने मबाइलाबो बांद्राय मेजर गाज्रि जानाया दसेल'सो सोलियो माने बानायबा।
उम।
उम। बे‌ दिसप्ले‌ ओ दिस फ्ले सेन्सनि अनगायै बेलेग बांद्राय ओ बे गिदिर गि गिदेर आइसिफोराव प्रब्लेम जानायफोरा मास मोनसेफोर थानानैनो थैफिनो‌।
औ। मोजां जागोन आं बिदिनो सानदों। कभार लाबोनाय दिसप्लेनो ओनिफ्राय चार्जार पेन्स सार्जार माबा माबि फानदेरनाय इदि लादेरनो नागिरदो आरो।
औ मोजाङानो।
जागोनदां न'।
जागोन जागोन आंना लोगोआबो दंना बिदिनो।
अबाव?
नै बे तिनआलियाव गंसे दंङो जोंनि तिनआलियाव।
ए बावनो सोलियोदां?
औ सोलियो बेजोंनो सोलिनो हायो बि। गुबुन बेलेग मावदेरा आरो।
मावदेरा न'? थिगानो‌।
औ।
खामानियालाय मोजांङानो।
मोजाङानोथ' आरो।
अब्ला दे गोजोननाय थाबायलै।
औ।
दे धन्यबादसै
औ दे
दे बाय